औ नोंथां जों दा सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो सानदों।
अ
नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै आबुं रोंगौथि दङ नामा?
थ' सोलोंथाइनि बागै दा आङो सोलोंथाइ लाबाय थादो दा एफायनो थिगो सोलोंथाइनि सोमोन्दै बारा मोनथियाबो नङा
औ आंनो फोरमायनो हागोन नामा
ओ सोलोंथाइ होनब्लाथ' जों सोलोंथाइयानो जोंनि जिउआव थांना थानो जोबोर गोनां
औ
जोंनि जा थांना थानायाव सोलोंथाइया जोबोद इम्परटेन्ट
औ
ओ सोलोंथाइजों जोङो माने गियान लानो हायो
औ
सोलोंथाइ नङाबा जोङो गियानखौ लानो थाखाय जोबोर गोब्राब जायो सोलोंथाइजोंसो गोरलै जायो आरो
औ औ
आंनि बायदिब्ला
औ
आरो सोलोंथाइ जुदि लायोब्ला जोंख माने रावबो नारसिबनो हानाय नङा
औ
बिदिनो आरो बाथ्राया
औ
दा नोंथाङाबो सोलोंथाइ लादों नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ आंबो एसे एसे मिथिगौ आ आंबो आबुङै मोनथिजोबा आरो
नोंथांनि बायदिब्ला सोलोंथाइनि गुबै जा थांखि जों मानो सोलोंथाइ लागासिनो दोङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो मिथिगौब्ला
आंबोथ' बांद्राय मिथिया दा आं सानो आरो जोङो सोलोंथाइ लानानै गावनि जिउखौ जोङो गोरलैयै दालांनो हायो
अ
जोङो लाइफआव जोङो सोलोंथाइ लानानै जिउआव साक्सेस जाहैनो हायो
अ दाथ अ
सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लानानै जों समाजखौबो फोसाबनो हायो।
औ
आरो जोङो सोलोंथाइ लानानै माने जोंनि जा जिउ बे जिउखौ दालांनो हायो आरो
औ औ आथिखालावथ' जोंना सोलोंथाइ नङाब्ला जेबोआनो जालिया
औ
एथ जोंहा बबेबा मोनसे जायगायाव जों थांब्लाबो जोंना सोलोंथाइया गोनां
अ
जायखिजाया खामानियावबो जोंना आथिखालाव सोलोंथाइया गोनां जानानै फैबाय
औ थ' जोङो दा बयबो सोलोंथाइ लायो
औ
सोलोंथाइ लायोब्ला माने जोंनि जा कुवालिटि बेबो बारायो आरो
औ जोङो गेदेरफोरखौ औ जों सोलोंथाइ लानानै गेदेरफोरखौबो मान होनो रोंनाय जायो
औ
आंनि बाददिब्ला आं बिदि सानो आरो
सोलोंथायाथ' जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि
औ
नोंथाङा सोलोंथाइ लानानै
माबायदि मोनदों मा हेफाजाब मोनदों आरोना माबायदि हेफाजाब मोनदों नोंथाङा सोलोंथाइ लानानै
आंथ' दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां हेफाजाब मोनदों आरो जिउआव
दा सोलोंथाइ लानानैनो आङो माबा मोनसे बेसादफोर बायनो थांब्लाबो जिहेथु सोलोंथाइ नांगौ जायैजालाय जा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनो बेसादनि दामफोरखौ बेफोरबायदिनो सोलोंथाइया आंनि जिउआव गोबां हेफाजाब होदों आरो
अ
गासैबो बिथिंथिं
आ सोलोंथाइनि गुबै थांखिया बेनो आरोना गियान बुथुमना लानाय गुबुन माने जोङो माबायदि बाथ्रा रायज्लायनांगो गिदिरफोरदो माने जों माबायदि जोंनि जिउ खौ दालांनो हायोफोर फोरखौ जों सोलोंथाइ लानानै मोनथिनो हायो आरो आं
औ-औ-औ
दा जोङो सोलोंथाइखौ जोङो माने फरायसालिनिफ्राय कलेजसिम माने लानाय जायो आरो
औ सोलोंथायाथ जोंना जिउआव मालाबाबो जोबजोनो थाङा
जोबा
औ जों जोनोमनिफ्रायनो सोलोंथाइ मोनबोयो
जोबजासिम जे जोबजासिम थायो बेयो जुदि सोलोंथाइखौ जों लाबाय थायो
औ
दा नोंथाङा ओरैनो बेसेबां फरायगासिनो दोङो
दा आंथ' ओ डिग्रियाव फरायगासिनो दोङो आरो
डिग्रि ना औ दा नोंथांनि रिजाल्टा माबायदि जानाय
आंनाथ' रिजाल्टआ बांद्राय गाज्रिबो जायाखै आरो मोजाङानो जादों
औ दा नोंथाङा बेफोर एगजामखौ होनानै सोलोंथाइखौ माबायदि मोनदों
दा बेफोर एग्जामखौ होनानै आङो सोलोंथाइखौ आरो उनफोराव गोजौ फरायसालिफोराव जाबायदि मोनदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन मोनदों आरो बांसिनै मोनथिनो मोनदों
दा मोनथि मोनथियै बाथ्राखौ मिथिनो हमदों ना
औ जिउनि गोबां बाथ्राफोरखौबो मोनथिनो मोन्दों
दा मेट्रिक जोङो हायार सेकेण्डारिफोरखौ एगजामखौ होनानै माने गोबां बाथ्रा मिथियो
औ
माने एक्सपिरियेन्स
औ-औ
लाजियो जायो आरो
औ
सोलोंथाइ लायोब्ला माने लाजिनायाबो खारो
औ
आंनि बायदिब्ला
औ जोंना सोरगिदिं जोंना सोलोंथाइयानो जोंखौ गासैबो खामानियावनो हेफाजाब होयो होनायानो जायो आंनि बायदिब्ला आरो
अ दा जोङो हाथायफोराव थांबाबो माने मुवा बेसाद बायबाबो जोङो माने सोलोंथायानो फैयो आरो बेयाव
औ औ
बेसिबां दाम
औ
आरो बे मैगं थाइगं फिथा सामथाया मोजां नंगौ ना नङा बेफोरो माने जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों माने हमदांनो हायो
जों सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुनजों जोबोद नासयजानो गादबजानो नागिरो आरो आंनि बायदिब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला
ओम दा सोलोंथाइ लायोबा जोङो माबा मोनसे राहा बायदि मोननो हायो
औ
आरो जोंखौ रावबो नाख्रेबनो हानाय नङा सोलोंथाइ थायोब्ला
आरो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गुबुनखौबो जोङो मदद होनो हायो जों गुबुन सुबुंफोरखौबो गाज्रि लामाथिं थांनायखौ जों सोलोंथाइ होनानै मोजां लामाथिंबो जोङो दिन्थिनो हायो मोजां लामाखौ
औ
थिक बिदिनो जोङो गुबुननि जिउखौबो सोरां होना होनो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो
औ
आंनि बायदिब्ला आं बिदि सानो आरो
उम दा सोलोंथाइनि बागैथ' बेसेबां मिथिला
औ
जा सोलोंथाइ लानानै जा मोनदों नोंथां माने बुंबाय आरो आंनावथ' एसेबां माबा गैया सोलोंथाइनि बागै माने कनसेप्ट गैया आरो
औ
बेसेबां बुंनो हानायनि माने
आथिखालावथ' जोंना सोलोंथाइ लानायाव बादायलायनायनि मुगायानो जानाय बायदि जाबाय आरो औ आथिखालाव जोंना सोलोंथाइखौ बांसिन गोसो होग्रा जाबाय सुबुंफोराबो आगोलनिसाय
बादायलायनाय जुग बायदि जाबाय
औ
औ सब गासिबो साइन्स साइन्सनियावसो फैयो नालाय
औ औ
साइन्सनि मुगा आथिखालाव माने सोलोङैबो सोलोंथायानो
औ जों सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो साइन्सखौबो मिथिनो मोनगोन
औ
आरो जों गोबां गुबुन गुबुन बाथ्रा मोनथियिफोरखौबो जों सोलोंथाइ लानानै मिथिनो मोनो आरो
औ
जोङो जिउनि गोबां मोनसे बाथ्राफोरखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मोनथिनो मोनो
दा सोलोंथाइयानो जोंनि जिउआव माने गोनांथि आरो जोबोर गोनांथि सोलोंथाइ नङाब्ला माने गावखौनो ओरैबायदि जामबा बायदि मोनो माने
औ
जेब्ला जों सोलोंथाइखौ लागोन जेब्ला जों सोलोंथाइ लानानै जों गियान बुथुमगोन अब्ला जों गावखौनो गोबां माने गोख्रों बायदि सान गोख्रों बायदि मोनो आरो
औ औ
सोलोंथाइ लानो हायोब्ला गि गियै जालाङो लाजियै जालाङो
औ जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो गावखौनो आरो मोजाङै साब सिखोनैबो लाखिनो हायो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो साखोन सिखोन बिदिनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो हायो
औ
गोग्गोयै बेनिखायनो दा सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरो आं सानो आरो सोलोंथाइया जोंना सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंना जिउआनो लामा आनदानानै थानाय बायदि जागोन होनना आं सानो आरो
औ बेखिनिखौ आङो माने नोंनो खोनथाबाय आं जा मिथिगौ
औ औ आंबो आंनाबो बांद्राय रोंगौथि गैया आंबो जा मोनथिगौ आंनिफ्राय आं बेखौ नोंनो फोरमायबाय आरो
समाबो जाबाय जोंना न'
औ दे अब्लालाय न' औ